बाय नोंथांङा गोजोन मोना बिल्डिनि गाहाम फामलायनायखौ नोंथांसिम जासि हरग्रा जाबाय।
नोंथांनोबो जासिहरनाय जाबाय दा नोंथाङा माबाफोर रायलायनि सायाव। सावरायनो फन हरदोंबा सावरायबानो जाबाय नोंथां।
औ नोंथां आं नोंथांनो फन हरनायनि जाहोना जाबाय आं नोंथांनि सिगाङाव मोनसे आयद सायाव सावरायनो थाखाया मोनसे फन हरनाय जादों बे आयदायानो जाहैबाय। आङो खेलानि सोमोन्दै सावरायगोन। जेरै जोंहा बर' हारिनि गोबां खेलाफोर दङ। दानि दिनाव जोङो गेलेनायफोरखौ गोमालांनो हमबाय आरो बेयो ओ माखासे खेलाफोरा लासै लासै गोमालांनो हमबाय थादों। आं बेफोरनि सोमोन्दै नोंथांनि सिगाङाव बुंगोन ओ जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो बर' माहारिया माखासे खेलाफोरखौ गेलेबोदोंमोन जाय खेलायावहायो जोङो। गावनि देहाखौ मोजाङै लाखिनो एबा रंजाथाइनि थाखाय गेलेनो। नाय बेफोर खेलाफोरखौ जोङो गेलेबोदोंमोन आ नाथाय आथिखालाव बेफोर खेलाफोरा लासै लासै गोमालांनो हमजोबबाय आरो। जेरै जोङो गोदोनि समावहाय गिला गेलेनाय बेवहायो जोंहा ओ माखासे लावखार गथ'फोरा मोसौ गुमनाय समावहायो। मोसौखौ फोथाराव होनानै एबा गांसो जानाय समावहाय ओरैनो थानाय समाव। लावखार गथ'फोरा गेलेबोयोमोन मोसौ गुमनाय टाइमाव। बेफोर खेलाफोरा लाै लासै लासै दानि दिनफोराव गोमालांनो हमबाय मोसौ फिननायाबो खम जाबाय। बेजों लोगोसे ओ लावखारफोरखौबो दानि दिनाव थानाय नुलिया थानाय नुुलिया। बेफोर जाहैबाय माखासे सोलोंथाइनि गोहोम गोग्लैनाय लोगो लोगो जोङो आथिखालाव लावखार आरो दाहोना थानाय रुवाथि थानाय एबा बखालि थानाय। बेफोरो लासै लासै। गोमालांनो हमजोबाय आरो बसो बैफोर बै समावहायो जेब्ला बै सोलोंथाइया मानो नांगौ? एबा मानसिनि थाखाय मानो गोनांमोन बेफोरखौ मिथियै समावहाय बर'फोरा एबा गुबुन हारिफोरा बिदिनो मोसौ गुमनायफोराव ज' ज'यै मोसौ खुमनाय सुबुंफोरा एबा लावखारफोरा। गेले लायबोयोमोन। बेल' नङा जोंहा आरोबाव दंबावो गर गेलेनाय आमोल दिमोल गेलेनाय। खिखर गेलेनाय गेलेनाय बेफोरो लासै लासैनो गोमालांनो हमजोब्बाय आरो जोंहा बेवहाय ओ
बुंनो थाङोब्ला दानि दिनफोराव बैफोर खेलाफोरा गोमालांनो हमबाय आरो गेलेनायफोरखौबो नुनो मोनलिया। आथिखालनि बिगियाना जौगानाय लोगो लोगोनो गावबा गाव आखाइयाव मबाइल फन थानाय ल लगै लैनो जोङो फुटबलखौनो आजिखालिनि दिनाव नैबे थासारियावहायो बिगियाननि जौगानाय मुगायावहायो ओ आखाइजोंसो गेलेनाय नुनो मोनसै। फोथाराव ओंखारलिया दानि गथ'फोरा फोथाराव ओंखारनाय जों ओंखारिनि जाहोना जाबाय मबाइल बे मबाइल फनजों जोङो ओ माखासे थासारिफोरखौ जेरै बे थासारिया लासै लासै गोमालांनो हमदों। जेरै फुटबलफोरखौ क्रिकेटफोरखौ मबाइलाव भिडिअ' गेम हिसाबै गेलेबाय आरो ओ बाय्रायाव ओंखारलांनो रोंलिया बेफोरजों माखासे मिथिनो गोनां बुस्थु बुथफोरा एबा मोनथिनो गोनां माखासे थासारिफोरा लासै लासै गोमालांनो हमदों। गोदोनि दिनावहाय जोङो आ आल दिमल गेलेनायखौनो हमनानै ला दानि दिनावहायो बेफोरखौ नुनो मोनलिया। आमोल बिमोल गेलेनाय होनोबा दैयाव थब्ल'लायनानै होसो होसोलायनायमोन। बेयावहाय जाय साननानै जायनि नि थानाया जोबफेरयो बे सुबुं बे मानसिया हायो बैसोर माखासेखौ होसोलायनायमोन आरो दै सिङाव आरो होसोलायनानै बेवहाय जायखौ दांग्रो मोनो बे सुबुङानो आरोबाव दस्रा बेखौ होसोनांगौ बेबायदिमोन आरो नाथाय दानि दिनफोराव बिगियानारि जौगानाय लोगो लोगोनो गथ'फोरा जाम्फैयाव दैयाव दुगैनायाबो लासै लासै खमायलांबाय आरो। ओ मा मबायलनि मबायलाव गेलेनाय माखासे भिडिअअ गेम गेलेनायजों बेफोरखौ बावगोमालांबाय आरो। नाथाय बेफोरखौ जोङो इयुन समावहायो। नुनो मोननाय नंलिया होननानै आं सानदों आरोखि नोंथां बे गेलेनाय फोरखौ जेरै खिखर गेलेनाय खिखर गेलेनायफोरखौबो दानि दिनाव नुनो मोनलिया। जेरै खै गेलेनाय खै गेलेनायफोरखौबो लासै लासै बेफोरो गोमालांनो हमजोबबाय आरो खै गेलेनायाव बिदिनो सासे बिमा थालायनायनायनानै माखासे फिसाफोरा होसोनांगौमोन आरो बिमाया खारनानै बै मोनसे जायगायाव एबा मोनसे थिखानाय जायगायाव सहैब्ला बियो देरहानाय एबा देरहासार जानायमोन बेफोर गेमखौ जोङो बेफोर गेलेनाय खेला गेलेनाय फोरखौ नुनो थांलिया आरो आरो माखासे खेला दंबावो जेरैहाय जोंहा गय गेलेनाय गरखौ जोङो अन्थाइ फिसा फिसाखौ गरबा लानानै जोङो आखाइजों गेलेनाय जायोमोन। आसोग बिसोग गेलेनाय जायोमोन आखाइजों आसिनि बिसिनि गेलेनाय जायोमोन बेफोर आसिनि बिसिनि आसु बिसु गर' गेलेनायफोरखौ दानि गथ'फोरा गेले गेलिरजो आरोखि मानो होननानै बुङोब्ला जोङो ओ बेफोरो मबाइलनि मबाइल फननि थाखायनो जाजोबबाय होननानै आं सानो आरो। बेनिबो जाहोन जानो हागौ। माखासे समनि आंखालावबो जाबाय जानो हागौ। नाथाय बेफोर गेमफोरा जोंनि दोरोङारि गेममोन होननानै जोङो हमनानै लानांगोन आरो इयुन जोलैफोरनो जोङो गेलेनो थाखाय फोरोंलांनांगौमोन नाथाय बिफोरखौ फोरोंलांनायखौ जोङो फोरोंनायखौ जोङो नुनो मोनलिया ओ गर गेलेनाय आसौ बिसौ गेलेनाय एबा आसनि बिसनि गेलेनाय बेफोरखौ जोङो गेलेयोमोन ओ आंनि खेलानि सोमोन्दै बुंनाया एसेनोसै नोंथाङा माबाफोर आयदानि सायाव सावरायनो सानदों नामा नोंथां?
औ नोंथां नोंनि बे बर'फोरनि गोदोनि खेलाफोरनि बागै खोनानो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय आं माबादि बिसोरो गेलेबोदों आरो माबायदि ओ गेलेनायफोरा मोजिथावमोन आरो दानि दिनावहाय बेफोरो जोबनो जोबबोनायखौ दुखुबो फोरमायहरनाय जाहैबाय नोंथां दानि दिनावहाय बेफोरबायदि थायोमोनब्ला एसे मुजिथाव आरो मोजां देहा लाखिनो हागौमोन गथ'फोरा बाहेरायाव गेलेनायनि जुनै दा बेखौनो बिनि ओ बेखौ लानानैनो आङो मोनसे आयदा गोसोखांनानै आं नोंथांनि सायाव सावरायनो नागिरदों दा आङो मोजां देहाखौ मारै लाखिनो हायो मोजां देहाखौ लाखिनो हायो दा नोंथाङा बुंलांनाय बायदियै ओ गेलेनाय बायदिसिनाफोरजों जोङो देहाफोरखौ मोजाङै लाखिनो हायो देहाफोरखौ राफोद लाखिनो हायो होननानै बुंनो हायो देहायानो मानसिनि दोहोन देहा गैयाबोला मानसिया जेबो जाया देहाया देहा थासान्दियावल' जेब्ला देहाया गेरेबलाङो अब्लानो बे देहाखौ नागिरबाबो मोनफिनाय नङा आरो दा जोङो मोजां ओ गेलेग्राफोरखौ जोङो बायहेरायाव थांनानै गेलेनाय एबा गावनि ओ खारनाय एफा एनै गोलोमदै गहोनाय बेफोरनि गेजेरजोंसो मानसिया एसे ओ देहाया थाजिम जायो दा बेफोरखौ मोनथिया हसिया ओ सुबुंफोरा मा खालामो ओ गावनि फिसाफोरखौ ओ मबाइल सबाइल होनानै बे मबाइलाव गेलेनानै न' सिङाव हाबसोना थाबाय थानाय न सिङाव मबाइलाव गेमाव गेलेनानै ओरैनो ओ मेगनफोरा गाज्रि जालांनाय आरो देहाफोरा दुरबल जालांनाय बेफोरबायदिखौ नुनो मोनबाय दा मोजां देहायाव बेफोर खेला गेलेनायाबो मोनसे गाहाय बिफाव लायो आरो खेला गेलेबाय थायोब्लाबो मानसिया देहाया जेब्लायबो थाजा जानानै थायो आरो जेबो बियाम थियाम खालामलायनांगौनि खोथा गैया खेला गेलेनायजोंनो बेयो मोनसे एक्सारसाइस हिसाबै देहायाव जानानै नाथाय दा मोजां देहाखौ जोङो मा बि आरो बुंनो हायोखि मोजां देहाया जाहैबाय मा मोनसे गावनि मोनसे जिनिर मैला थानाय बेफोरखौ बुंनो हायो जाहाथे मानसिया साखोन-सिखोन थायो साफा थायो बेखौबो जोङो नोजोर बोनांगौ ओ सोब समाय जोङो ओ लेथ्रा थाबाय थायोब्ला मा जायो देहाया जेरै एसेब्लाबो देहायाव एफा एनै बेरामानो लासै लासैनो नाख्रेबलांनो बोलो मोनो आरो बेनि थाखायनो जों दे मोजां लाखिनांगौ साब सुथ्रा लाखिनांगौ सानफ्रामबो दुगैनांगौ सानफ्रामबो ओ जिनिर गैयि खालामनानै लानांगोन देहाफोरखौ ओ हाथाय मानजिनांगोन हाथायफोरा साफा थानायनि थाखाय दुगैनांगोन सामफ्रामबो साफुनजों बा ओ मैला मैला नांनायफोरखौ मोजाङै हुनानै लानांगोन आरो बिनि अनगायैबो जोङो देहाखौ साफा लाखिनायनि गेजेरजों गाननाय-जोमनायफोरखौबो ओ साखोन सिखोन लाखिनांगोन सानफ्रामबो गाननायखौ जोङो सुनानै लानांगोन बे मोनसे गाननायखौनो जोङो गोबाव सम गाननानै थायोब्ला जियाव नांनाय मैलाफोरा मोदोमाव साफफानो थाब बोलो मोनो। बिनि थाखायनो जोङो ओ मा खालामनांगौ थाब थाब ड्रेसफोरखौबो बा गाननाय जोमनायफोरखौबो ओ सुनानै लानांगौ जायो आरो बेनि अनगायैबो जोंनि थानाय थानाय थासारि बा थानाय सोरगिदिं गावनि जेसेबां थासारि बेयाव साखोन सिखोन लाखिनानै दोननांगौ नङाब्ला बै ओ माखासे गाज्रि मुवा बेसादफोरा सेवनानै बा ओ माखासे गाज्रि मुवा बेसादफोरा बेनिफ्राय गाज्रि गेस ओंखारनानै एम्फौ एनलाफोरा बेवहाय दैनानै थानायफोरा जोंनि देहाखौ खहा खालामनो नागिरो। दा मोजां देहा लाखिनायावनो जाहैबाय जोङो जेलायबो साखाथि फाखाथिखौबो नोजोर होनानै बा गावनि थानाय न' फोरखौ मोजाङै मोजां दोननांगोन सानफ्रामबो न'फोरखौ ओ फुनानै लानांगोन एबा सिबनांगोन हाद्रि हालाफोर बिरफुंनानै थानो हायै बायदि जोङो न'फोरखौहाय मोजाङै साखोन सिखोन लाखिनांगोन आरो न' ओ न'फोरखौ साखोन सिखोन लाखिनायनि गेजेरजों बेवहाय थानाय ओ बायदि मुवा बेसादफोरखौबो जोङो हुगारा हुगारनानै दोननांगोन। जाहाथे मेला साबफानानै थाया आरो गाव बे न' सिङावनो जुमुदै हाखादै बायदिसिना गाज्रि ओ मुजुदै ओ जोमुदै ओ मा होनो हागादै गुंग्राय बेफोरखौ गारलाबायनानै लानो नाङो आसुुफोरखौ मोजाङै हानानै लानांगौ नङाबा आसुखुरफोराव ओ मैलाफोरा हाबनानै थायोब्ला बियो जाग्रा जा आदार जानाय समावहाय उदै सिङाव हाबलांनो हागौ आरो दा बे उदै सिङाव हाबलांनानै मा खालामसै औ उनावहाय उदै सानाय बा उदैनि बेराम बायदिसिना देहायाव मोनसे गाज्रि बेरामा साबफानानै हाबनानै थायो आरो गाज्रि जिउसाया बारदेनायाव जोबोर गोरलै मानसिनि देहाया ओरैनोबाबो गोरलैखा बेवहाय ओ बेरामा नाख्रेबनो‌ थाखाय आरोबाव बांसिन थाबनो बोलो मोनसिननाय बायदि मोननानै थायो दा बुंनाय बायदियै मा ओ मोजां देहा हिसाबै जोङो जाग्रा आदारनि फारसेबो नोजोर होनांगौ जायो। दा मोजां देहा लाखिनो थाखाय जोङो जाग्रा आदारखौबो मोजां जानांगोन। जाग्रा आदार मोजां जायोब्लासो जोंनि देहाया मोजां थागद जागोन जों ओ दानि दिनावहाय मा जायो मानसिफोरा गोदोनि बादिथ' ओ मोजां जाग्रा जानायफोरखौ थाजा जाला दानि दिनावहाय बासि थाव बेफोरबायदि जों संनाय मेथाइ सेथाइ दखानफोराव खम बेसेननि मोननाय साना ओ पक'रि चावमिन मम' बेफोरखौसो जानो गोसो होनोसै बांसिन। बेनि गेजेरजों मा जानोसै उदैफोराव गेस्टिकआ बारा जानोसै आलसार जानोसै। ओं खिलुनाय बेराम जानोसै। बेबायदिनो बासि मेथाइ बायदिखौ दोननायाव सिवसा हाबफादेरनाया बेसोरनो उदैफोराव बेराम जानायफ्राव बांसिन नाख्रेबनाय बेफोरबायदि जाहैसै आरोना मोजां देहा लाखिनायाव ओंखायनो जोङो फारफ्रोमथिमबो नोजोर होनांगौ जायो बेनि अनगायैबो जोङो देहा मोजांजों लोगोसे गोसोखौबो साफा लाखिनांगौ जायो सा सायावल'। जोङो मोजां ड्रेस गाननानै थायोब्ला जाया जोङो। गोसोनि साननायफोरखौबो जोङो मोजाङै मोजां साननानै लानो हानांगौ नङाबा जोंनि गोसोआ मैला जायोब्ला सायाव साफा जानानैलबो